हेलौ नों औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ औ दङ।
औ बिबदि औ नोंथांजों दसे सम माने दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावराय जागोनना नोंथां? औ दावबायनायखौथ' जोङो गोबां खौनो माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबाय हैनायखौ नुनो मोनो स' नोंथाङा दाव दावबायनानै ओ मादि मोनो दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोनना?
औ जोङो ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ' जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होनब्ला? जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै जोङो माखासे मिथियै जायगाफोरखौ नुयो सिनाय मोनै जायगाफोरखौ नुयो सिनाय मोनै मानसिफोरखौ सिनायनो मोनो माखासे राव माखासे राव गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो मिथिनानै मोनो आरो। जोङो दावबायनाय बुङोब्ला जोंनि ओरै ओ साखाथि फाखा थियाव थानाय जेरै जोंहा सुखि दारागाव बेबादिनो जोंना बेदि मानास हायुङारि पार्क बेफोरबायदि जायगाफोराव बांसिनै थांनो मोनो आरो आरो बांद्राय आंथ' बांद्राय गोजानावबो बेरायनो मोनाखै बेबायदि साखाथियावनो बेरायदों आरो औ
नोंथां थारै
अ बेफोराव थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनो जे माखासे ओ माखासे जिउवाव जानानै थानाय दुखु दाहा फोरखौ ओ बावगारनानै जे जोङो थांनानै ओ गाहामै मिथिंगानि जा नु थाय जेरै दैमा दैसा बिफां लाइफां दाउमा दाउसा बेफोरखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो। आरो थाबाय थानो गोसो जायो औ ओ नोंथाङा मा मा जायगाफोराव दावबायखोनो मोनखो नोंथां एसे फोरमायनो हागोनना?
औ बिदिनो जोङो दावबायनाय बुङोब्लाथ' खोला खोलाफोरखिं जोङो दावबायनो थांबाथाय जेनेबा जोङो बैदि गोजान जायगायाव हाबना लाबाय टाउनफोराव दावबायनो थांबाथाय जों नायथावना गोबां जायगा थायो नङा होमबा नोंथां बेवहाय थांनानै जोङो ओ बायदि रोखोमनि जोङो बेवहाय बिसोरनि जौगानायफोरखौ नुनो मोनो बिसोराव थांनानै गोबां माने बायदि रोखोमनि जेनबा न' बां लुनाय गोदोर गोदोर लुनाय। बैफोरखौ जोङो नुबोनो मोनो बैफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनोदि जों बैफोराव मा रोखोमै बिसोरो न'खौ एबा गोदोर गोदोर ओ लुदो एबा जोंनि जायगायावथ' बिदि जोङो एफा नुनो थाङा जोंनि गामि जायगाफोराव स' बैफोराव थांनानै जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोना आरो माबायसा आरो बेनि अनगायैबो बै जाय गायाव जोंनिया थानाय मा रोखोमै थायो बेसोरो आरो जानाय लोंनायफोरा माबायसा जायो। बेफोरखौ जों गासैखौबो बिथिंखौ जोङो मिथिनो मोनो। आरो मिथिनानै जोङो मिथिनानै जेनेबा बै जोंनि जायगाफोराव जोङो बेफोरखौ खोन्था फैनो हायो लोगोफोरजों सावरायनो हायो। एबा जोङो न'खरफोराव सावरायनानै बेनि बागै जोङो ओ मोजाङै साबसिनै उनाव जोंबो जेनेबा जानो हानाय एबा जों मा रोखोमै बैसोर जायो बेखौ मिथिबाथाय जोंबो बानायना जानो हायो आरो नोंथां औ आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जेनेबा नोंथाङा दावबायनो थाङोब्ला मा मा मुवाफोरखौ लांफानांगौ होननानै सानो?
औ जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो माखासे जोङो माब्लाबा समाव लामाफोराव माखासे जेंना जेंसिफोर भुगिनो गोनां जायो बेनि थाखायनो जोङो लोगोआव माखासे मेडिसिनफोर लांफानांगौ माखासे मुलिफोर माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेबादिनो गोग्गो दै बेफोरखौ लांफानाया गोनांथार आरो बेफोरखौ लांफाथारनांगौ न' माब्लाबा समाव मा जायो जेबो मिथियाना बेनिखायनो लांफानांगौ आरो दावबायनायनि गेजेर जों जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां गियान आरजिनो हायो। माखासे सुबुंफोरा बेरायनो थांनानै जे मिथिंगानि नुथाइखौ नुनानै सोरबा खन्थाइ सुजुयो बेबायदि बिदिनो माखासे सल' लिरो बेबायदिनो फरायसालि फरायसालिमा बेफोरनिफ्राय लांनानै गथ'फोरखौ नायदिंहैनाय बेखोबो नुनो मोनो आरो गोबां मिथिफेरै जायगा नुफेरै जायगा आरो मा माखासे सिनाय मोनै सुबुंफोरखौ जोङो लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनो। औ बिदिनो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय बेबायदिनो जाखिनि नायनांगौ बेखिनिखौ एसे मिथिगौ आरो आरो बांद्राय आं मिथिजोबा माने आं बांद्राय बेराया नालाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ जोङो बेरायनो थांबाथाय नांगौ मुवाफोरखौ जोङो ओ सानसे सिगाङावनो लाखानाया जोबोद मोजां आरो जोङो गोजानफोराव जुदि दावबायनो थाङोब्ला नों थां जों बै जायगानि बागै जि जायगायाव थांगोन बे जायगानि बागै जोङो एसे ओ दानियाथ' मबाइलफोरावनो जोङो इउ इउटुबानो जा जा गुगोलावनो जा बेफोराव जों मोनो स' बैफोरनि बागै जों एसे माने मिथिना लाग्रोबा साबसिन जायो आर' मानोना जोङो बेयावहाय थांगोन जोंनिया गोदान जागा नालाय बेनिखायनो जों बै फोराव एसे मिथिना लाग्रोबा साबसिन आरो जोंनो जि नांगौ मुवा बै नांगौ मुवाखौ बै जायगानि हिसाबै जेनेबा गुसु जायगाबाथाय जोङो जेनेबा गस्ला गानग्राफोरखौ जेनेबाबो एसे ओ जोङो लांफानांगोन मोजाङैनो आरो जेनेबा गुदुं जायगाबा जोंनिया मा रोखोमै जोङो ओ गानग्राफोर लांनांगोन एबा माबाफोर जोङो मुलिफोर लांफानांगोन नामा बेफोरखौ जोङो होमबानिया मिथिना मोनो आरो लांफानाया जोंनिया ओ साबसिन जायो आरो बिदिनो औ ओ आरो बेनि अनगायैबो जोङो जुदि हाजो जायगाफोराव थांबाथ' साबसिन जायो जोंनिया मानोना हाजोफोराव जोङो बायदि रोखोम नि जिब-जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय मिथिंगानि जि समायना महर बे समायना महरखौबो नुनो मोनो आरो हाजो बुंबाथ' बेवहाय जोंनिया दैया थाखागोनानो बे दैमाफोरखौबो जोङो जिरि जिरि गाबनाय माने बेयाव थांनानै गुसु मोजां मोनो आरो बिदिनो जोंनि गोसोफोरा जुदि गेजेरावनो माबाफोर जोङो दुखु-दाहाफोर जाना दङ'मोन अब्ला बैफोर जायगायाव थांनानै माने गाव मोजां मोनो आरो एसे जेनेबा गोसोफोरा बिदिनो जोङो बोसोराव जेसे हायो दावबायनो थांनाया साबसिन आरो मोजांसिन जायो होननानै सानो नोंथां, नोंथाङा मा सानो?
औ नंगौ बिब्दिनो ओ थांनांगौ जों दावबायनाय बुङोब्लाथ' जोंना ओ नभेमबर, डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारि बे मोनब्रै दानाव बांसिनै माने बेरायनायखौ नुनो मोनो आरो बे समाव बोथोरा ओ एसे मोजां जायो जेरै जोङो ओ गोजांनाय एसे जायो आरो दा गरमबाथ' बांद्राय बेरायनोबो हाया आरो दा दैज्लां बोथोरफोराव बांद्राय बेरायनायखौ नुनो मोना आरो बेरायो बेरायनाया थेवब्लाबो बेबायदि बांद्राय नोङा आरो जोङो ओ बोथोरनिबो ओ समस्या थायो नालाय बेखायनो बांद्राय बेरायनायखौ नुनो मोना नाथाय गोजां बोथोराव बांसिन बेरायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोजान गोजान सुबुंफोर गोजान गोजान जायगाफोराव थांनायखौ नुनो मोनो सुबुंफोरखौ ओ मोजां नाङो आरो नुनानैबो
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो बोसोरावथ' दावबायनो थांनाया जोंनिया जायोआनो बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा दावबायनाय जायगा नोंथाङा बुंनाय जेनेबा दारागाव, सुकि बैफोराव बहा बहानि मानसिफोरा जेनेबा दावबायनो फैयो नोंथाङा मिथिगौना?
औ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि साखाथि फाखाथिनियानो बांसिनै थांनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो ओ अरुणचलफोरनि जोंनि जा आसामनि खाथि खाथि जायगाफोरनिखौबो बांसिनै फैनायखौ नुनो मोनो आरो आरो भुताननि ओ गंगारफोर बेफोरसफोरखौबो फैनायखौ नुनो मोनो ओ बिसोरनि माखासे गानग्रा जोमग्राफोरखौबो लाबनानै बेवहाय दोनफैनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेवहाय गोबां बायदि बायदि हारिनि सुबुंफोर फैयो दावबायफैयो आरो गोजोननायखौ लायो आरो बेवहाय माखासे मिथिंगानि नुथाय दैमाफोर बोहैनाय हाजोफोर बिफां लाइफां बेबायदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौबो ओ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां बिदि नोंथां बेयावहाय जोंनिया बेरायनो थांबाय जेनेबा बे जायगायाबोथ' जोबोद माने जौगानाय जायो न' बैफोर जे जायगायाव जोंनिया दावबायनाय जायगा दङ बैफोर दावबायनाय जायगाफोराबो जौगायो लोगोसे जोंनिया बेफोरनि ओ सुबुंफोरा थांनानै बेवहाय बायदि रोखोमनि फानग्राफोरबो जों फाननो हायो गानग्रायानो जा जोमग्रायानो जा एबा जोङो जानायफोरबाबो जोङो बिदि फानहैनायखौ दखानफोर होनानैबो जोङो जिउ खांनायनि मोनसे राहा मोनो न नोंथां आरो नोंथाङा नोंथांमोननि बेथ' हाग्रा ओनसोल न नोंथां बे हाग्रा ओनसोलबा बेवहाय जिब जुनारफोर नुजायोना नुजाया जेनेबा दावबायनायफोर थांनायाव औ बेफोरो जेबो खहा बा खालामो ना खालामा
औ ओ बांद्राय मोनाजासिम थाबा एसे ओ उसुबिदा जायो मानो होनोब्ला माखासे माब्लाबा माब्लाबा सानफोरावबो ओंखारो आरो जेरै जोङो मुफुरफोर नुयो मैदेरफोरखौ नुयो हाजो ओनसोल नालाय बेवहाय बांसिनानो हाग्रानि जुनारफोर थायो सिंहफोर थायो बेनिखायनो एसे थांनानै सोरां बारां फैनांगौ आरो। आरो जयै थांनांगौ बेवहाय हारसिं हारला बा सानै साथाम जों बेफोरबायदि थांजाया। जयैनो थांनांगौ आरो एसे जयै थांबा एसे मा होनो बेखौ खा मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ।
बा बे जायगायाव गोबां माने गोबां गुबुन गुबुन जायगानि बेरायनो फैयो आरोना नोंथां होमबाथ' जोबोद नायनो मोजां बे जायगाया माब्लाबा नायनो सम मोनबाथाय थांनो सम मोन। नाथाय थारैनो थांगोन नोंथां औ औ बिदिनो जोंनिया दावबायनानैथ' बिदि दावबायनायाथ' जोंनिया जाबायानो थायो। नोंथाङा होमबा दावबायनानै जेनेबा जोङो खायफा खाथिफोराव जोङो बाइकफोरजों दावबायनानैबो जोबोद मोजां मोनो आरो जोङो गोजान। फ्राव थांबाथ' बिदिनो रेल गारि बा जोङो उरां जाहाजफोर दावबायायो आरो न' नोंथां। नोंथाङा उरां जाहाजफोरजों माब्लाबा दावबायफेरबायना नोंथाङा।
औ औ आङो बेरायनो माने बांद्राय बेरायखाया नालाय बेहायनोनो आसामनि सिङावनो आसामनि सिङावनो जा माखासे जायगाफोर दं बेवहायबो जों आं बेरायफेरजोबनो मोनाखै। जाम माखासे मोननै मोनथामसो बेफोरबायदि जायागाखौ नुनो मो दों आरो बांद्राय बेरायनो मोनाखै बेबायदिनो उरांजाहार फोरावबो बेराय गाखोनानै बेरायफेरनो मोनाखै आरो
औ नंगौ थारैनो नोङो मा नोंथाङा माब्लाबा सम मोनबाथाय बिदिनो दावबायहैबानो जाबाय दिनैनि रायजलायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नसै न नों थां अ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोनदों नोंथां।